खुलुमबाय नोंथां ओ औ नोंथां जोंहा सानैजों बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै ना नोंथां औ गिबियावनो नोंथाङा बर'नि ओंख्रिफोर ओ दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै एसे फोरमायना होदों आं नो
औ जेरै दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंनि बर' फोर जेरै खारै ओंख्रि बेखौनो जाना गोबां मोजां मोनो आरो। खारै ओंख्रि मैद मैद्रु ओंख्रि बेखौ जोङो बर'फोरा जोंनिया गोबां जानानै मोजां मोनो आरो जेरै ओ सबाय साम' अनला दाउ आरो जेरै नारजि अमा बिनि उनाव आरो नाफाम बिनि उनाव लाइ लाफा मैद्रु औ बेफोरखौ जानानै जोंनि बर'फोरा जोबोर मोजां मोनो आरो नों थां औ बिनि उनाव जोङो जेरै जोङो अनला दाउ संनोब्ला जोङो गुबै जेरै ओ माइरंखौ जोङो दैयाव एसे सोमना दोननांगोन आरो नोंथां मानो होनोब्ला बियो होमब्लासो बुरै जागोन नालाय नों थां एसे बिनि उनाव जों बेखौ औ जेरै दैयाव सोमना दोननाय जायो दसे बे समनि थाखाय बेनि उनाव जोङो जेरै गाहेन नङा गायेनाव देनाय जायो। दानि जुगावथ' जोङो बेखौ मिक्सार मिसिनजोंसो जों देनायखौ गोबांखौो नुनो मोनो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो बेयाव औ दाउ बेदर होनोबा ना होनोब्ला गुबैयै बेखौ एवफ्राम गुबैयै एवना लाग्रोनांगोन आरो नों जेरै सामब्राम गुफुर बानलु लु होनानै जोङो एवनानै लाग्रोनांगोन बिनि उनाव जेरै जोङो बेखौ बोखांना दोननांगोन नङाब्ला जोङो गुबुन सारायाव जेरै दै गुदुं गोदौ होनांगोन आरो नोंथां जेरै दैखौ जाननानै दैया गोदौवोब्लाथाय जोङो बे देना लानायाव अनखौ आखाइजों एसे एसे होनाय जायो आरो नोंथां जेरै जेरै बेयाव होबा दसे दसे सम दसे दसे थाना जेरै बियो गोदौनानै थौ जाना फैयो अब्लाथाय बेयाव जो होबाय थानांगोन आरो एसे एसे आरो नोंथां। नोंथांङाहाय आखायदो सास्रो सास्रो औ बेनि उनाव बियो जेरै जोङो बिनो खारै होनांगोन आरो अब्ला जागोनना बियो अनला ओंख्रि औ जेरै खारै होनाय जायो खारै संख्रि बानलु जेरै सामब्राम बेफोरखौ जोङो देनानै मस्ला मस्लिखौ होनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो दाउ बेदर होनोब्ला बेखौ एवफ्रामना लानायखौ होनांगोन जेरै ना होनोब्लाबो जों एवफ्रामग्रोनानै होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बेयाव जेरै संख्रि बानलु बेयो नांदोंब्ला बेखौ जोङो जेरै खारैफोरा नांदोंब्ला बियो जानो हानाय जाहैगोन आरो नोंथां बेनि उनाव जेरै जोङो साम' साम'जों सबाय बेखौथ' जोंनि बर'फोरा जानो जोबोरानो मोजां मोनखायो आरो गासैबो नोंथां बेनि उनाव जेरै जोङो सबाय साम' बेखौ संनोब्लाबो गिबियाव जोङो साम'खौ नागिरग्रोना लानांगोन आरो नोंथां दानियाथ' बाजारफोरावनो मोनलाबायो गोदोथ' जोङो जेरै दुब्लि फोथारफोरावबो मोनला बायसोयोमोन जेरै दुब्लियावनो जा दैमायावनो जा फुख्रियाव मोनोमोन दानि जुगाव जेरै ट्रेक्टर जों हाल एवनायनि थाखाय एसे खम जालांबाय आरो जेरै जोंनियाव ना खांख्राय जेरै ओ साम'आनो जा एसे खम नुनो मोनो आरो गोबांखौनो जों मोननाय जाला आरो बिनिखायनो जों गलाफोराव बायनानै जोङो बेखौ जनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो साम' नि थाखोन बेयाथ' थाखोन थायो नालाय नोंथां बेखौ जोङो बोखारना ला गोरनाय जायो आरो औ बिनि उनाव बेखौ दैयाव एसे सोमना दोनगोन बेखौ जोङो सानसेनो लाबोनानै सानसेनो जानो हाया आरो नोंथां मानो होनो ब्ला बिनि सिङाव गोबां मैला थायो नालाय नोंथां बेखौ एसे दैयाव ओ साननै दैनि साननै बा सानथाम सोमना दोननांगोन बिनि मैलाफोरा जिहेथु खारो होननानै आ ओ गोबां दैयाव सोमना दोनोब्लाबो बे थैयो आरो नोंथां थैजोबो बिनि उनाव जों औ बेनि उनाव जों बिनि थाखोनखौ बख'नानै बेखौ सोमना दोनो बिनि सिंनि मैलाफोरा खारगोन ना औ बिनि उनाव जों बेखौ औ जेरै जेरै मनाफोराव सो सोनानै जों जोबोर हुख'नायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां मानो होनोब्ला बिनि सानि मैला फोराबो खारलांगोन नालाय नोंथां जेरै बियो दैमा फोथारफोराव थानानै जेब्ला बियाव मैला बाफ'बजोबो नालाय नोंथां सायावबो बिनि मैलाफोरा खारथों होननानै आरो औ बेनि उनाव जोङो साम'नि खिथौखौ एसे एसे दाननाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला बेखौ जोङो सोबनासो जायो नालाय नोंथां सोब खना होमबासो बियो औ गगोन नालाय नोंथां बिनिखायनो बेखौ खिथौखौ एसे दाननानै बेखौबो जोङो आरोबाव दैयाव सोमना दोनो आरो नों थां मानो होनोबा बेनि मैलाफोरा खारथों होनना औ नोंथां बेनि उनाव जों बेखौ औ एवफ्रामनानै लानाय जायो आरो जेरै जों साम'खौ जेरै जोंङो ओ माबा जोंबो जानाय जायो आरो नोंथां जेरै ओ गा माबाजोंबो जारिफोरजोंबो जोङो जानाय जायो आरो बेखौ जारिजोंबो ओ अनलाजोंबो जों लावजोंबो जानो हायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो सबायजों संनोबा औ गुबैयै जोङो साम'खौ एवग्रोना लानांगोन आरो बिनि उनाव एवफ्रामग्रोना लानानै जोङो सबायफोरखौ जेरै रुग्रोना लानानै जोङो बेयाव ज' ज' होनाय जायो आरो नोंथां बे बेनि उनाव जोङो बेयाव ओ जेरै खारै संख्रै बानलु जेरै गंगार दुनदिया आरो दुन्दियानि बोथोरब्लाथ' जोङो बेयाव दुन्दियाखौबो होनाय जायो आरो नोंथां औ बिनि उनाव आरो बियो जेरै ओ खारैया नाङोब्ला सं ख्रिया नाङोब्ला बेखौ जोङो जाजानाय जायो आरो नोंथां औ बेनि उनाव आरो जेरै जोंनि बर'फोरा लाइ लाफा मैद्रु बेखौथ' जोङो गाव गावनि बारि फोरावनो एसे एसे फोनानै जोङो दोनो आरो नोंथां जोंनि बर'फोरा मानोना जों औ औ जोंनि बर'फोरा जेरै लाइ लाफा मैद्रु बेखौथ' जोबोर जानो मोजां मोनो नालाय बे निखायनो जोंनि न'खराव एसे एसेबाबो औ जेरै लाइ एसे लाफा एसे जों फोनानै दोनखायो आरो बिनि उनाव जों बेखौ ओ जेरै लाइ लाफा होनानै जोङो रुनानै जायो आरो नोंथां मैद्रु आरो बिनि उनाव औ बेनि उनाव जोङो जेरै अर अनलाजोंबो लाइखौ होनानै जायो जेरै अनला फाख्रि होनो आरो नोंथां बेखौ औ जेरै दाउ बेदरजों अनला फाख्रिजों जोबोर गोथाव जायो नालाय नोंथां‌ जानो औ ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो जेरै बर'निनो नारजि ओ नारजिजों अ अमा बिनि उनाव नाफामखौ मा बायदि बानाय जा बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना हो
औ जागोन नोंथां होमबा नोंथाङाथ' आंनि सिगाङाव माखासे अनलाजों दाउ बिदिनो गोबां ओंख्रिनि सोमोन्दैबो फोरमायलांबाय दायो आं मोनो आंबो नोंथांनो माखासे जोंनि बर'निनो गनायथि मोननाय जेरै नाफाम नाफामखौ मारै बानायो आरो मारै जायो बिनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै नोंथांनो फोरमायनो सानदों जेरै नोंथाङा खोनासंलांदो ओ जोंहा गिबियावनो ओहोम नाफामनि सोमोन्दै बुंनोसै आं नाफाम बानायनो थाखाय ओ जों ओ ना गोराननि गोनांथि जायो जेरै ना मावा एबा बिदिनो दैसा दैसाफ्राव जों नाफोरखौ लायनांगोन आरो गिबियावनो जेरै ना मावा ना बोथिया जेरै ना फिसा फिसा नाथाय नाया गिदिर गिदिर बा जानाय नङा जेरै ना गिदिर बामि बिदिबा जानाय नङा जेरै नास्राय बेफोर जानाय नङा। जेरै जोंनो ना फिसा फिसा नांगोन आरो बेजों लोगोसे जों नाथुरबाबो जागोन। बेजोंनो लोगोसे जोंहा बेखौ लायनानै जोङो गिबियावनो फोरानफैनांगोन। ओ सान्दुङाव एबा अराव फोराननानै जों बेखौ गोरान खालामनांगोन। बिनि उनाव जोंहा बि बेजोंनो लोगोसे देफानो थाखाय जोंहा थास' बिसं थास' बिसंनि गोनांथि जायो जोंहा बेखौबो जेराव थास' थायो बे जायगायाव जों थांनानै जेरै गाव बे थास'नि बिसंखौ जों खानानै लायनांगोन जेरै थास'वाथ' गोबां रोखोमनि दङ जेरै थास' गोसोम आरो थास' गुफुर आरो बेजों लोगोसे गोबां थारुन हारिनिबो थास' दं जोंहा अबेबा जाजानाय अबेबा जाजायो बेनिखायनो जों बांसिन थास' गुफुरखौ बिदिफ्राव जायो नालाय जों बेखौ बिनि बिसंखौ जों हानानै लाबोगोन। हानानै लाबोखांनायनि उनाव जों बेखौ जों जोंनि बे ना गोरान। फोरानखानाय आरो थास' बिसंजों बेखौ जों ज' खालामनानै जेरै जोङो गोदोनि बर'फोरनि जेरै आखाइजों बानायनाय मोनसे उवाल दंमोनना जोङो बेयाव उवालाव गायहेनजों सौगोन बेजों लोगोसे जोंहा बेखौ सौवै सौवै सौबाय थानानै जोङो बेखौ गेब्लेहोगोन बेजों लोगोसे आरो बेयावनो जोंहा मोनसे बुस्थु होफादेरगोन जेरै जोङो खुमब्रा बोराय होनदों जेरै खुमब्राफोरखौ न'वावनो मोनो जेरै जों बर'फ्राथ' बे खुमब्राखौ आ आबाद मावफायो हिसाबै जों बर' बर'फ्रा ओ बर'फोरनि न'वाव खुमब्राया थाखायो खुमब्रा मैगङा जे खुमब्राया बोराय बोराय बैसो जानाय बेफोरखौ जोङो बिनि बेखौ बेखौ जोङो बिसोर मोनथामखौ जोङो लगायनानै ओ दोखो दोखो उवालाव देगोन जोंहा बेखौ गेब्लेबा जेरै बिनि उनाव जोङो बेखौ दोननो थाखाय माखासे आगजुफोरनि गोनांथि जायो जेरै जोंनो नाथाय जों आथिखालाव नुयो जेरै बथलफ्रावनो दोननाय हासुंफ्राव नाथाय जोङो मोनसे गोदोनि समाव नुयोमोन औवा हासुंआव दोनबा थावसिन जायो होननानै जों बेनिखायनो औवा हासुङाव दोनो नाफामखौ जेरै- देग्लिखांनाय नाफामखौ जोङो औवा हासुङाव दोननो थाखाय जों औवानिफ्राय जेरै जों औवा औवा बुरखा आरो औवा औवा गुबै बिनिजों गिदिर गिदिर नायनानै गुदुंङ गुवार गुवारखौ लाबोन जों बेखौ गिबियावनो साफा खालामना लागोन। साफा खालामना लाखांनायनि उनाव जों बेखौ जेरैदि जों साफा खालामो बेखौ जों उनाव आरामसे गोरान जायोब्ला जों बै नाफामखौ जोङो बेयाव सोगोन आरो थुम थुमनो होनानै जोङो बेखौ मोजांनो प्लास्टिकफोरजों जोङो खाथेना दोनगोन। खाथेना दोनखांनायनि उनाव उनाव जोङो बेखौ बिदिनो दान मोनथामसो थानायनि उनाव जों बेखौ आराम हाननानै जोङो जानो हाबाय जेब्ला नाफामा सेवबाय नाफाम दाथ' गेसाव जायो नालाय जों बेखौ गेसाव खालामनोसो बे औवा हासुंआव सोना दोनो नालाय जोंनि बेखायनि उनाव बेखौ हाननानै जोङो उनाव बेखौ आरामसे थावजों थाव संख्रि बानलु मस्ला मस्ला दुन्दिया गंगार दुन्दिया बेफोरखौ होनानै जोङो आरामसे एवनानै जागोन आरो नोंथां। होमबा जोङो बेफोरनो नाफामनि जानायनि आदब आरो नाफाम ह बानायनायनि आदबा जेरै नाफामखौ जों आरोबाव जों ना गोरानजों बै एवनानै जाफिनबावो आरो नोंथां जेरै जों बिदिनो गोबां रोखोमै जाफिनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा थास' बिसङावबो जों नाफाम नाफामखौ होदेरबा गोथावसिन जायो होनायो बेनिखाय जो नाफामखौ बावबो होदेरनानै जाफिनबाव आरोबाव थ' बिसं बानायोेव आरो थ' बिावनो होफिनबावो आरो बेजोंनो लोगोसे नारजि नारजि नारजि होनना बुङोब्ला जों नारजिया फाथो आबादनिफ्रायसो मोनो नोंथां जेरै जों जों फाथो फाथोआबो जोंहा मोननै रोखोमनि थायो जेरै मोनसेया आबाद मावग्रा जाबाय मोनसेया जेरै फाथो जाजाग्रा जेरै गोखा आरो गोदै जोहाब बे मोननै रोखोमनि दं जेरै जों गोखाखौ जानायाव बांसिन बाहायो जेरै बेखौनो जों नारजिबो होनना बुङो फोराननानै जों फाथो गोखानि बिलाइखौ जों फोराननानै सानदुंङाव फोराननानै जों गोरान खालामबा जों बेखौनो नारजि होननानै मिथियो आरो जेरै फाथो गोदै होनोब्ला जों बेखौ बांसिन आबाद मावनायाव बाहायो जोंहा फाथो गोखाखौ जोङो बेयाव फुरानखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जेरै नारजिखौ जों अमा बेदरजों संनो जों बांसिन स सुबुंफ्राथ' अमानि मेजेमजों जायो नालाय नारजिखौ बेनिखायनो जोङो गिबियावनो अमाखौ थियारि खालामनोन आरो नारजि बेखौ दैयाव संनानै होनो नांगोन आरो बाल्थिङाव जोङो थाम थाम नै घन्टासो बिनि उनाव जोङो नारजिखौ आराम बोखांनानै जोङो जेरै दैजों दैजों खारै एसे होनानै जों बेखौ रुोगोन जेरै जोंहा खारैबो बुङोब्ला जेरै गोबां रोखोमनि खारै दं। ओरै थालिर थालिरनि खारै सबायाइनि खारै बिदिनो बेसरनि बेनो बायदि बायदि आरो सोरबा सोरबा खारै गैयियाव सदा होनानै जों रुगोन आरो जेब्ला खारै नारजिया रुइगोन ना अब्ला जों बेखौ सागंजों मोजां सागोन। होमबा जोंहा जेब्ला जों लाथाब लाथाब गेब्लेहोजोबगोन बिनि उनाव जोङो जेब्ला जों बेदरखौ जों अमा बेदर संनो थाखाय जेब्ला अमा बेदरखौ जो मोजां एवनानै लागोन जेरै थाव संख्रि बानलु हालदै मस्ला गरम मस्ला जिरा बेफोरखौ होनानै जोङो आराम एवगोन एवखांनायनि उनाव जोङो बय नारजि रुखानानै लानाय बेयाव जों ओ बेयाव बिखौ होसनगोन‌ आरो। संनायनि उनाव जोङो बेखौ औ मोजां गोदौहोगोन। जेरै जोंबाव नांगौखिनि दै होनानै गोदौहोब बाय बिनि उनाव जोङो ओ जेरै गावनो नांगौखिनि बिदै दोननानै जोङो बेखौ सं संख्रि एरि साखिनानै जों जागोन आरो नोंथां बेनो नारजिनि आयदाया आरो। होमबाथ' जों नोंथां ओ दिनै। बर'फोरनि जानाय एबा मा मा मैगं जायो बिनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै गोबां सावरायबाय सावरायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय। ओ अब्ला जों उनाव लोगो मोनलायनोसै ना नोंथां।
औ नोंथां।